हेल'
औ
औ जों दा जामुंनि बागै सावरायनो नागिरदों
अ
नोंथाङा जामुंनि बागै आंनिसे फोरमायनो हागोन नामा
त' जामुं जामुंनि बागै माने जोङो सामफ्रोमबो जामुंखौनो जायो आरोना त' जामुंनि बागै ओरैनो बायबांला मिथिनायखौ आं बुंसिगोन
औ
जामुं जों सामफ्रोमबो जायो जामुंखौ माने जोंनि जामुं जायाब्ला जोङो थांना थानो हानाय नङा जोङो जामुं जानानैनो थांना थायो आरोना
औ
गोबां रोखोमनि जामुं दं जोङो जामुङा सामफ्रोमबो जानाय जामुङा जाबाय जोंना ओंखाम
औ
जों सानफ्रोमबो जायो इखो हास जामुंखौ जों मोजांङै जानांगौ आरो
औ
साखोन सिखोनै जेन एम्फौफोरा माने जेबो खहा खालामा मोजाङै खोबनानै जो-जों इखौ जानांगो आरो ना जामुंफोरखौ। बेनो आं बेखोनो मिथिगो। दा नोंथाङा एफा एनै बुं ओ मिथिगोबा बुंना होदो जामुंनि सोमोन्दै।
ओं जोंनाथ' गुदि हाजिर जामुंआनोखा जामुं नङाब्ला जों थांनानै थानोनो हाया
अ
जोंना जामुंआ जोंहा गोबां गोबां दङ' जों ओंखामबो जाना थानो हायो जों रुटि रुटिफोरखौबो जानो हायो।
अ
जोंना फिथाइ सामथाइफोराबो जामुं।
औ ओ जामुं गोबां थायो फिथाइ सामथाइबो थायो जामुंफोराव जामुंआव। फिथाइ सामथायाबो गोलैयो। ओ गोबां फिथ-फिथाय सामथायबो दों जोंना।
औ
बे जामुं
जों जामुं जानानैसो जोंनि देहायाबो राफोद जायो स्ट्रं जायो।
औ भिटामिनफोरबो नांगो जोंनि देहायाव दा जामुंफोर फ्राय जोङो गोबां भिटामिन मोनो आरो दा जों सानफ्रोमबो जायो जामुंखो। दा इखिनिखौनो मोनथिगो आङो। आंनि जास गोसोआव माने जामुंनि सोमोन्दै थ' जामुं खो जानायाव बो माने जोङो साखोन सिखोन जानांगो जायो आरो।
औ
आरो गोबां गुबुन गुबुननिफ्राय माने जामुंआ फैयो। गुबुन गुबुन जागानिफ्राय बे जोंनि जामुं जोंनि न' आव गायनाय बेफोरो मोजां आरो। माने निजा न'आव आबाद मावनानै जानाय जामुंफोरा मोजांसिन।
औ जोंहा जामुंखौ जोङो मोजांङै जायाब्लाबो जोंना जामुंनिफ्रायनो देहायाव जोंनिया बेरामफोरबो जायो।
औ दा गुबुनफोराव माने गुबुन आपेलफोरखौबो गुबुनफोरनिफ्रायसो लाबोनाय जायो नालाय।
औ
कमलाफोर बुथा जेरै आपेलफोरखोबो
औ
जायफोराव गोबां रासायनारि मुलि होयो। जायनि जाहोनाव हाफोराबो दा गाज्रि जालां गाज्रि जालांदो।
औ
हालौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों। दिनै जोंनिया जामुंनिबो जोबोद आंखाल जानायबो नुनो मोनदों। जोंना बोथोराव जामुंफोरा बारा जानो नागिरला।
औ। बेयो आबाद मावनायनि सायाव सोनारो आरोना। जामुं जायैनि जाहोना।
औ।
माबायदि मावनांगौ आबादखो आरो आबादसो आबादजोंसो सोनारो नालाय।
औ
दा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो जुदि गोसो माबा मोनसे रोंगौथि दंब्ला। ओरैनो जामुंफोरा जोंना मा मा फिथाइ सामथायाइफोरा मा मा दंसै नामफोरा?
औ जोंहाथ' जामुंखौ जों फुंनिफ्रायनो जाबायानो थायो।
औ।
जोङो फुङाव फिथाइ सामथायाइबो जायो। बेनि उनाव जों ओंखामफोरबो जायो। आरो गुबुन गुबुन जायो जों।
फिथाइ सामथाइनि मुंफोरा मा माबा थायो थासैबा आंबो बारा मिथिया नालाय।
औ दाथ' जोंना फिथाइ सामथाइफोरा गोबां थायो। सुमफ्रामफोरबो थायो नासपति।
औ।
आपेल, आंगुर
दा सोलिबाय थानाय दा बोथोराव सोलिबाय थानाय जामुं फिथाइ सामथाया मा मा? जायोथाय दा बोथोराव सोलिबाय थानाया, दैज्लां बोथोराव।
दा बायदि बोथोरावथ' आंबो बारा मोजाङै मोनथिजोबा।
ओ लिथुखुफोरा जायो नामाबा?
औ लेथुकु फ्राय बै जाम जामफोरा औ
खान्थालफोराबो।
औ।
खान्थालफोर जायो।
आरो मा मा जाबावोथाय?
आरो आं मोनथिनायावथ' बारा गैला।
दा दैज्लां बोथोराव जानाया।
औ।
थायनाय फिथाइफोरा माने जामुंफोरा बे जामुंआव गलैयो नालाय। मानसिनि देहानि थाखाय मोजां भिटामिन मोनो जों।
औ।
नोंथाङा फोरमायना होदो एसे। मोनथिबावोब्ला जेनेबा। जों जामुंनिफ्राय माबायदि थारमाने ओ हेफाजाब मोनो जोंनि देहायाव।
औ जोंना दा बांसिन जामुआ जोंना गाहाय जामुआ जोंना दा ओंखामानो जानानै दंङ। आंनि बादिब्ला। जों सरासनस्रा दा जोंना ओंखामानो बांसिन जानाय जायो आरो बेजोंनो जों बांसिन बोलोखौ मोनो।
औ।
आरो जों गुबुन गुबुन भिटामिननि थाखाय जों गुबुन गुबुन जामुंबो जायो जोंङो रुटिफोरखौबो जायो।
औ।
जों फिथाइ सामथाइफोरनिफ्रायबो जों गोबां भिटामिनफोरखौ मोननो हायो आरो आंनि मोनथिनायाव।
औ।
आरो जोंहा गुबुन गुबुन जामुं दंबावो।
औ। दा जामुंनिफ्राय नोंथाङा देहायाव मा जामुं फिथा-सामथाइजानानै नोंथाङा माने देहायाव माबायदि माबा मोन्दों हेफाजाब मोनदों माने।
औ आंथ' दा सोलिबाय थानाय दा सुमफ्रांफोरा बेफोरखौ जानानै देहाखौ मोजां मोनो आरो। बोथोर लाना बोथोर फिथाइफोरखौ मोनजाबा मोजां मोनो नालाय।
बेफोर फिथाइफोराव मा भिटामिनसो थायोबा आं बारा मिथिलायला नोंथाङा फोरमायनाहोदो मिथिगौब्ला
आंबो बेफोर फिथाइफोरनि भिटामिनखौ बांद्राय मोजां मोनथि मोनथि मोना।
माने जोंनि देहायाव गोबां भिटामिन गोनांथि जायो।
औ।
भिटाम इ जुदि मा मा फिथाइआव जुदि मा मा फिटामिन थायो बेखौ मिथियोब्ला मोज जायो आरो ना।
औ जोंना होमबाना जानायनि नांगौ नांगौखौ जों जानो हायो।
औ नांगौनि जुदि बाराद्राय जाबाबो जोंना देहाया ख'थि जायो।
औ।
नांनाय खिनिखौ जानांगौ आरो ना।
औ।
थ' गोबां मानसियानो दा ओंखामखौनो बांसिन बाहायो ना।
औ ओंखामखौनो बांसिन बाहायनाय नुनो मोन जों।
गुदि जामुं महरै, आदार महरै
जायागा लाना जाया गुबुन-गुबुनखौ जायो।
औ गुबुनावथ' रुरथिफोराबो रुथिफोरखौबो जायो जामुं महरै ना।
औ।
आ जामुंनि बागैथ' एसेबां मिथिला।
औ।
हानायखिनिखौ आं नोंनो सेयार खालामबाय।
आंनावबो जामुंनि बागै बांद्राय रोंगौथि गैया आरो।
नो सानैजों ओरैनो रोंगौथि जानायखिनि रायलायबाय आरो ना।
औ।
जा रोंगौथि दोंङो मिथिलायबाय जामुंङा माबायदि खामानियाव होयो माने मा हेफाजाब होयो जोंनो देहायाव बेफोरखौ जों मिथिथिबाय आरो ना।
जोंना दा देहाया औ। जोंना दा देहाया जामुंनि सायावसो सोनारो। जोंना जामुंब्लासो औ।
जोंनि थांना थानायाव ना।
अ।
जोंनि थांना थानाय औके।
जों जामुं नङाब्ला जों दा जोंनि देहायानो। बांद्राय सोलिनो नागिरा बोलो मोननो नागिरा।
अके बोलोबो मोनो सामु जायोब्ला।
आं सानो आरो बिदि जोंना जामुं नङाब्ला जोंना देहायाबो गाज्रि जालांगोन बेरामाव गोग्लैगोन।
औ। दा जोंना टाइमा जाबाय नामा नायलाय।
समाथ' जोंना जाथ'बायानो।
जाबायानोना हानायखिनिखौ सेयार खालामबाय।
औ आंबो सेयार खालामबाय औ दे।
दे पनखौ दाननानै हर।
औ।